हेलौ खोनादों?
औ
ए
मा खालामदों?
ओरैनो दं लामायाव जिरायना
ए हारसिङै?
हारसिंयै औ नोंलाय?
नै न'आव दं ओरैनो
ए
मा ओंख्रि जायामोन?
ओंख्रिया मामोनथाय बावलायलांबायसो आं ओ अ आलु ना ओमफ्राय ब्रयलार फाजा
मालायसो गोथाव गोथावथार
दिनै ओंखामखौनो मोनजायासै सानसे
मानोबा
मोनजायाखैलै फुजा दंना ओंखायनो मोनजायाखै।
उम।
गामियावहाय फुजा दंमोन ना दिनै। औ। जोब्बाय बावाखै जोबनायानो।
उम।
खामानि मावा गाबोन
औ। फैया हेलौ आं टाइमखौ थाल लायाखै आं। हेलौ
खिन्थाबायथायाना।
टाइम गैया आं दा हरफिन। दा हरफिनगोन खोमा।
औ। खोनायाख मा जाखो